हेल' नोंथां, ओ खोनादों नोंथां, मोजां ना?
आदसा औ मोजां नोंथां खबर। आदा नोंथां उम आं फन खालामनाय जाहोना जादों नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो हागोन ना?
ओ हायो दे नोंथां।
आदसा होमबा सावरायनाय लानाय टपिकआनो जाबाय, नोंथाङा जेनेबा ओंखाराथ' थाखाबायनोसै जानायनि बेलायाव आरोना नोंथां। ओंखामाथ' थाखाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा जा जोंनि बर'नि खायद। ओंख्रि बेफोरखौ मा मा जानो मोजां मोनो जेनेबा? ओरैनो नोंथांनिं ख्रि फसायनाय जानो मोजां मोननाय।
माबा। अमा बेदरजों नारजि।
औ थिगानो।
ओ नोंथांआलाय? नोंथांगालाय?
आंबो थिगानो बेफोरबायदि अमा बेदर नारजि आरो बिदिनो अन न्ला दाउ ओमफ्राय नाफाम।
ओमफ्राय थास' बिबार। अमा बेदर।
औ औ बे बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो। बर'नि ओंख्रि होनना बुं बाथ' बेफोरनो। है जा बिदिनो नारजि अमा नाफाम बे बेफोरथ' खमन थाखायोसै बर'फोरनाव।
औ नंगौ नोंथां।
आदसा होमबा नोंथां नोंथांनि जानाय जा मोजां मोननाय ओंख्रिया मामोन मा होन्दोंमोनलाय नोंथां?
माबा थास'बिबार। उमफाइ अमा।
औ औ आतसा बै थास' बिबारखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव खोब मोननो।
मोननायालाय? मोनो होमबाबो दाना एसे खमायबाय आरोना।
औ आतसा आससा। खमायबायना आदसा बे थास' औ आंनाबो। बेनो नारजि अमा अनला दाउ आरो। ओमफ्राय नाफाम बेफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां।
थाङा बोरै सङो जिखुनु जाया मोनसेनिखौ। बोरै सङ एसे फोरमायना होलाय।
औ ओरैनोथ' ओम अनलाजों दाावजों बुंनो थाङोब्ला जोंना जा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा माइरं जा माइरंखौ जोङो देनानै बिदिनो मि मिस खालामना लायो इनि उनाव बेदरफोरखौथ' मस्ला खावनानैथ' एव खायोना नोंथां बेनि उनाव उनाव बिदिनो दै दै गुदुङाव बै जाखिनि अनला बेफोरखौ माने बिदिनो गारसोमना होयो आरो माने रान रानस्रावना होयो आरो दै गुदुं बिदिनो माबा खालामनानै औ ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै खारै माबा माबि होनानै बिदिनो जाखिनि जोंनि एवना लानाय उम बेदर बेखिनि बे बेदरखौ जों उनावहाय होनाय जायो आरो खोब गोथाव मोनो जानोलाय अनलाजों दाउजों बिदिनो जानोलाय खोब गोथाव मोनसै आरो नोंथां
हा नायबा
आदसा नोंथांनालाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जाखि नोंथांनि जानो मोजां मोननाय थास' बिबार बेखौ बबाव मोनो बबे माबायदि जायगायाव आरो माबोरै सङो बेफोरनि बागै
जागोन नोंथां एसे फोरमायनि र' होनबा आंङो थास' बिबारखौ थ' सरासनस्रा बे एसे दै बायदि था ग्रा दैब' जायगा बिदियाव मोनो ओंखारो थासन बे थास'नि गेजेरजों ओंखारो नालाय बियो बिबारा ओम थास' बिबारा ओमफ्राय थास' बिबारखौ गोथाङावबो जानो हायो गोमोनावबो जानो हायो गोमोन गोमोनखौ जाबा मोजांसिन नामा ओ बेखौ खाना लाबोनांगौ खाना लाबोनानै उनाव जा बेखौ सुनानै एसे फोराननां सुनांगौ ओमफ्राय एसे माबा खालामो आरो उनाव जा बासियो आरो थबस्र थस्र' बस'यो आरो बेखौ उनाव जायखौ एयावना लानांगौ आरो आरो बेखौ अमा बेदरजोंजों लोगोसे एवनानै ओ लो गोसे एवबाबो जायो आलदा आलदा एबाबो जायो आरो माने लोगोसे अमा बेदरजों अमाबाबो जायो आरोना दस गोबाव एवफ्रामनानै उनाव नोंथांमोननिथिंलाय थास' बिबारखौ मोननाय जायो ना जाया?
खोनादोंना नोंथां? हेल' मोनो नोंथां मोननायालाय। जायफोर जों बेखौबो ओरै साहा ओनसोलबाबो जोंनिया एसे दैब' ओनसोल जायो नालाय दै थानाय हिसाबै थास' जाय थास' बिफां खोब नुनो मोनो। एयाव मोनो। मोननायालाय। बिदिनो मोननाय बो मोनो गोथांबो मोनो। खोब फानसोयो आरोना नोंथां जोंनियावबो बै थास' बिबार ओ होननायखौ माने खोब जासोयो मानसिफ्राबो।
अ।
औ नोंथां। दा ओमफाय नोंथां आं आरो बे सोंथि सोंबावनि हा नोंथां।
आ सों दे नोंथां।
ओरैनोथ' जानाय जा फिथाइ सामथायाइ ना नोंथां बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा जेनेबा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो?
फिथाइ सामथायाइनि बागै आरोना? उम। मा फिथाइ सामथायाइखौथ जानानै थालिर। खौनो मोजां मोनो आरोना बे थालिर जाहाजि थालिर ना मा होनो आ
ओरैनोथ' थालिरा जोंना मा मा नाम होनना बुंनो थाङोब्ला आंबो बारा मिथिया ओ इदिनो जाहाजि थायोखोमा ना नोंथां।
जाहाजि थायो ओ सिनि सामपा।
आरो आथिया औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
थायो ओंख्रि जाग्रा थालिरबो थायो। कासकल होनना बुङो अ कासकल।
उम आरो बिनि माद दाव ओरैनो जा आरो फिथाइ सामथाय जा गुसु ओनसोलाव मोननाय बेफोरखौ लायनो थां।
गुसु ओनथोलाव मोननायाथ ओरैनो जानायाथ आपेलखौनो मोजां मोनो आरो।
औ आपेल-आपेल नंगौ आंबो थिग बेखौनो मोजां मोनो जा नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेफोरबायदिनो आंबो। जाखिनि जोंनि ओनसोलाव खोब माने बयहाबोथ थालिर बिफाङा थाखायो। गावबाागाव बारि-बारि। बे इसाबयै ओमफ्राय आंबो खोब थालेरफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो गोदैबो आरो बायनो थांयोब्लाथ थाउनफोराव बायनो थांयोब्लाथ खम बेसेनावनो मोन्नो आखा इसाब लायोब्लाबो बिदिनो थ्रिस सललिस बेनि उनाव आफेल आफेलफोरखौ आं बारा जाबांनाय जाया। जानायलाय जायो होमबाबो। दामनि थाखाय माने एसे एनै माबायो आरोना नोंथां बे। आपेलखौ
ओ दाम लायोना आपेलाबो आरो।
औ आपेल आांगुर बेफोर एसे एनै दामखाय माने खोब खम जानाय जायो आरोना बे ओ ओरैहाय थालिरानो मेक्सिमाम बांसिन बेखौ जानाय जायो आरो।
उम थालिरखौनो ना नोंथांमोननि उम नोंथांमोनखि थालिर बागानफोर दं नामा मेरला
ओ थालिर बागान बुंनो थाङोबाथ बिदिनो बांद्राय बागानथ' गैया बुं जाबाय जाखिनि नआव जा मानसिफोरनि बारि थायो बे बारियाव माने गयजों लोगोसे खोब माने गया जेसेबां गवा दं बेसेबां बिदिनो फांसे फांनै गेजेर गेजेर थानाय नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथांमोननिखिलाय दंबायबायो नामा बेफोरबायदि
बुरजा गैया आरो ना बागान होनबाथ बागान गैया आरो ना थालिर बागान बिदिनो आरो नखरसे नखरसेयाव माने फांनै फांथाम इदि थायो नालाय ओं इफोरखौनो आरो
औ ओरैनो आथिखालावथ गासिनावबो थालार बिफाङाथ थाखायो सिना नोंथां फांसे ओरैनो आरो नोंथांमोननिखि बै आफेल आंगुर होननाय फिफां फिथाइफोर बेफोरबायदि बिफांफोर गायनाय जायो नामा नोंथांमोननिखै
आ आ पेल फिथाइफोरखौ बिफांफोरखौथ गायनाय जाया जानायालाय ओमफाय माबाखौ बेयो नासपति ना मा होनो बियो हले जोंहानाव गाय गायदों आरो ना
ओ गायो आरोना नोंथां होमबा जाफेरबायना बे फिथाइखौ? ए माबायदि मोनो नोंथां जानोलाय
इदिनो माबा आरोना एसे गोदैबो जायो ओमफाय खायसे खायसे खैसेबबो था खैसेब बो मोनलायलाङो आरो
औ-औ-औ-औ आ होनोमबाथ' आं जानायाथ' जाया खैमोन जानायालाय आं बे फिथाइखौ मोनजायाखैमोन मोनजानाया
होम
आदसा बै बिफांनि थाखाय जे माबायदि जायगानि थाखाय साबसिन जागोन नोंथां बै नोंथाङा दि जानो मोन दों नासप ति बे बिफांनि थाखाय
बे जायगाखौथ' आंबो इमान बारा मोजाङै मिथिया मिथिनायालाय होमबाबो जोंहा गायना या इदि आरो ना सान्दुं नांनाय एसे जायगायाव गायदों ओमफाय हासा सार इसेफोर थानायाव आरो ना ओरि बोरमा खिफोर होनाय हासार इफोरखौ होनानै एसे माबादों आरोना ओम ओं
खो बे बिथाङा जे नोंथां ओ इदिनो गायनानै जेनेबा बेसे गोजौ बा बेसे बैसो बोसोर बिदि थानानै थायनाय जायो नोंथां बे बिफांनि फिथाइया?
बेफोरखौथ' आं बारा मोजाङै मिथिया दे नों थां जोंहा माने दा गायहांदोंसो नालाय जोंहाना थायथ'वाखैना आरो ना ओमफाय बिफाङालाय बोरैबा एसे लदबो मानबाय मानबायो आरो ना
औ
आ मानबायनाय बा दिनो ओंखारलाङो। इसे जोंहाना दा ओंखारहांनाया आरो ना बियाव खोनानाय खोनानाय बायदिबा बा एयाव बैसां होनांगौ ना मा होननाय
अ अ आदसा आदसा बैसां होबासो माने
अ माने ओं माने माल लायो ना मा होननाय खोनादों आरो ना
औ औ ओ ओमफाय बेनि उनाव नोंथाङा जा थालिर बिफां बे बिफांखौ नोंथाङा गायनो मोनफेरदोंना मोनफेराखै न'फोराव
थालिर बिबांखौ
औ नोंथां
थालिर बिफांथ आं--' आङो गायनो मोनफेराखै मोननायालाय
औ नंगौना
अ नोंथाङालाय
आं खोब थालिर बिफांखौलाय गायनो मोनबाय जा जोंनि बिदिनो थालिर बिफांआथ' अबेबा बिफां थाखानायनिफ्राय बिदिनो अबेबा फिसा फिसा फुलि जानाय बेफोरखौ माने जावखुना गायबानो एसे एनै सिदोमा हाब गायबाबो गोरान हांआव गायबाबोथ' थांनाय मोन मोन नालाय नोंथां बेनिखायनो आं गायखांबाय आरो गायनाया जाखिनि जोंनि गय बारि बारि थ' उजाया गय जाखिनि एसे एनै थायो बेफोराव माने गायखांबाय आरो आङो एसे एनैखौ
दैबो बाराद्राय बोयोदां आरोना
औ नंगौ नंगौ उ आतसा ओमबा नोंथां
आ
नोंथांजों ' रायलायना खोब गोजोन्नाय मोनदों आसा खालामो उनफ्राव बेफोरबायदि सावरायबावनो मोनगोन ना
ओं नंगौ नोंथां गोजोननाय मोजां ओं दे होनोमबा ना नोंथां ओं दे